हेलौ नोंथां। हालौ
हेलौ औ खोनादों औ खोनादों ना नोंथां।
हेलौ
हालौ
नोंथ'
नोंथ' नोंथ' लावदाव होदों नामा?
नोंथां
नोंथां होखै होनायालाय। ओ नोंदो आंनि रायलायनायखोनो माने रिपिदै आं खोना फैफिनो। नोंथां अ' दाथ'
अ'
अ'
रिपिद जाबाय दं माथोआ नोंथां।
था
उम ओमफाय थाङा दा जों मानि बागै रायलायनो नोंथां? थां औ बेरायनायनि बागैनो
औ रायलाय जायो नोंथां।
नोंथां।
खोनादोना नोंथाङा? थारमाने अवाथार पल माबा माबि बेराय नोंथाङा देग्लाय बेरायदों ना बेरायाखै?
औ उम नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बेरायनायनि बागै।
बागै बेरायनायाथ' आ
अवाटाल दा गोलोम बोथोर नालाय।
औ
औ साव ना दै गुसु गुसु जायगायाव थां आं दाबो थांनाय जायाखै थांनोसो सानगासिनो दङ। खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां। नोंथांमोननि खाथि खालायाव अवाटार फल दं नामा नोंथां? बेरायथिंनाय बेरायग्रा जायगा माने इदि दुगैनाय पिकनिक जाहैनाय बेफोरबायदि जायगा दंना दंना गैया नोंथांमोननिथिं?
औ औ
उम उम आङो
औ
औ।
जों जोंनिखियाबो दङो।
बेयावनो।
गोबां।
गोबां।
मोजां नाङा आरो नोंथां दुइफोरबाययाव बेरायनानै गरम बोथोराव दुगैनानै बेरायहैनानै गो जोबोर मोजां नाङो। सेर दुगैहैनानै वाटारफुलफोराव दुगैनानै।
नोंनानै।
मोजां।
खोनादों नोंथां।
औ आं बेयाव थांफेराखै नोंथां माने बेखौ बेखौ आं नुदों भिडिअ'फोराव दुगैनाय। मानसिफोरखौ गेलेनाय बेफोरबायाददि माने बेयाव थांबाथाय।
गोरोबब्ला थांजागोन बेरायनो। औ थांजागोन नोंथां थांजागोन। आ बबे बबे ओ हादोर बबे बबे सेराव बेराय
मा होनदों नोंथां।
मा होनदों नोंथां नोंथाङा दासिमाव बबे स्टेट बा बबे बबे हादोराव बेरायखो।
औ जोंनि खाथियावनो दंना भुटान।
भुटान।
बेयाव थांफेरबाय बे मोनसेयानो।
जेरावबो थांफेराखै। बबे हादोरसा बेरायखो।
बेनो।
बेनो हादोरारि मोनसेया जाहैबाय। बेनिफ्राय गुबुन हादोर होननाय गैया मोनसेल' हादोर हादोर आं बेराय फुनो बायो आरो मानो माबायाव।
ओ ओ ओ।
थांनाया माजों थांनाय जादों आरो क्तनजों। तेनजों उम उम उम। गोबां सम लायो माथो सानब्रै। लादो नामा थाएम।
औ नोंथाङा बेरायनानै मा बायदि मोननाय?
बेरायनानैथ' गोजोननाय मोनदों। इन्दिया गेदाव थांबाय औ जानाय लोनाय फोरा जानाय लोंनायाथ' ओंखामखौ खम मोनजाबाङो जोंनि बायदि ओंखाम बारा बिदिनो आरो बेसरनि थाव जोंनि बादि बेसरनि थाव मोनजाया बेवहाय थाव नालेंखरनिसो माबा खालामो माने रुटि बांसिन जायो आरो फिथाय सामथाइ औ औ ओंखाम एसेल जायो जोंनियाथ‍' ओंखाम नङाबानो जाया।
जाया जाया जोंनिया जाया।
गोबां थाव नालेंखरनि ओंख्रिया माबायदि जायो नोंथां? ओंख्रिया जोंथ' जानाय हुदा गैया नालाय ओ माने जोंनि बायदि गोथावखौ आं बारा मोना जोंनिखौ गोथाव
ओ
औ नोंथां आंबो जानो हानाय नङा बेखौ।
हानाय नंङा बिखौ। उम थांनानै बेवहाय ओरैनो बेरायहैबाय माबा इन्डिया गेट नायबाय। ओ ओ कटुक मिनार नायबाय ओरै लथास तेमपोल बे मा होनोमोनलाय लाल किल्ला उम उम हटेलाव थानानै साननै बेरायहैनाय जादों बेहाय।
औ औ
औ औ जायगाया गोबां हान्था मेलाफोर जाथारो लामाफोरा जाम जासोगारो थांबावगोन आं माब्लाबा नोंथाङाबो थांनो नामा?
औ आंहाबो थांनो गोसो जायो बेरायनो बेफोराव।
दाखालि नोङो दाखालि थांनायाव गुबुन हादरनिफ्राय बेरायनो फैनायखौ नुदोंना? गोबां औ औ फैयो।
फरेनार
परेनार लोगो मोनो गोबांनो।
औ
दखना जायगाया ओरैनो मा बायदिमोन नोंथां? खोनायाखै नोंथां भुटान हादोरा जायगाया मा बायदि?
मोजां हाजो गोजौ ना जिखुनु जायगाया हाजो जायगा।
दैमा दं दुगैनो हानाय।
दैया गुसु जायो गुसु गुसु जायो औ औ। दाबायदियाव जोंनावथ' गरम जायो गोबांनो। बेवहाय गरम जायोना जाया? गरमा जायो आरो बार फैयोना बेयाव बार फैब्ला खोलो खोलो नाङो। मोजां थानदा जिरायना थाबाथाय। नोंथांमोननिफ्राय बेसे किल'मिटारसो जागोन? बारा गोजान जाया। गेट ओ गेट पास खालामनो थाखाय मा मा
माबा लांनांगौ आधार कार्ड भटार कार्ड लांनांगौ। भतार कार्ड नङाब्ला आदार कार्ड होमबानो हाबनो हायो नोंथां।
अ बेनि
खोनायाखै नोंथां?
खोनायाखै नोंथां? लिमिथ थायो नामा
औ आजिखालि गोबाव थानो हायो माने सानसे थानो हायो खोमा दानिया।
सानसे
औ औ
सानसेनि बारा थानो हाया नामा?
हाबाथाय ओयाव पारमिसन लानांगोन बेलेग।
अ अ अ अ बेलेग बेलेग ना?
ओ
माब्लाबा थांनांगौ
फैनो हागोन नोंथां फैनो हागोन दा बेरायनायाथ' जोंना बेरायनायदो जाया गोबां मोजां जायोना नोंथां?
औ
जोङा गोसोफोराबो सोरहाबा गोसोफोरा एसे बोरैबा जाना दंब्लाथाय बेरायनायजों लोगोफोरजों बेरायनानै जोंहा बेरायथिंनानै गोसोफोरा एस से गोसोनि गाज्रि साननायफोरा जानगार जालांनो हायो नोंथां आरो जोंहा मोजां बायदिसिना सिखायनो हायो आरो ने नायनानै बेरायनायनि बेरायनायनि गेजेरजों माने नायनानै जों औ नोंथां गियान लाना फैनो हागो गुबुनफोरा माबायदि खामानि मावगासिनो दं। गोब गुबुन जायगाया माबायदि डेभलप जानानै दं गुबुननि लामाफोरा बोरै जोंनिया बोरै गुबुनि गुबुन जायगानि न'फोरा बोरै जोंनिया बोरै आरो गुबुनाव बोरै आबाद मावो बेफोरखौ बेरायनायनि जोगोजों लोग लोगोसेयैनो जों बेफोरखौ नायनानै लाना फैनानै जों इफोर खौ गोसोआव लानांगोन आरो जोंनियाव बाहायफैनांगोन मोजां मोजां आइडियाफोरखौ
थिगानो दं बांसिनथ' ओरैनो अन्थाइ गोजाना बेवहाय
औ अन्थायानो दे हाजो जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां
दे औ दे
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनदों
दे नोंथां